हेलौ अ खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय ओ गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय औ औ ओ जों दा मानि बागै रायलायगोन नोंथां
दाथ' नै दैज्लां बोथोराबो नै थांसैआनो बारा सम गैला दा जोङो बिदिनो हारिमुनि बागै लानानै रायज्लायजागोन आरो नोंथां
औ औ औ ओ नंगौ नोंथां ओ ओ हारिमु होननानै बुङोब्लाथ' जोङो ओ ओ दामनाय देनाय मोसानाय रोजाबनाय ओ गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बेफोर गासैबो जोंनि ओ हारिमुनि सिनायथि आरोना औ औ औ बयबो हारियानो ओ मा होनो बे गावबा गाव ओ हारिमु दंङ औ आलादा आलादा हारिमुफोर दंङ
गावसोरनि गाननाय जोमनायजों लोगोसे गावसोरनि सिनायथिजों लोगोसे इदिनो सोलिबोगासिनो समजों आरो बोथोरजों लोगोसे
औ औ औ
औ नंगौ नोंथां ओ बयबो हारियानो गावबा गाव हारिमु दं आरो बेफोर हारिमु जोंसो माने मोनसे हारिखौ सिनायनाय जायो आरो नोंथां औ ओ हेलौ औ ओ थिग बेबायदिनो आंङो जोंनि बर'नि हारिमुनि बागै औ आंङो जोंनि बर'नि बार हारिमुनि बागै बागै एसे फोरमायनो सानदों ओ
अ फोरमाय जागोन नोंथां
ओ औ ओ जोंनि बर' हारिमुआवबो ओ गोबां ओ उम दामजु फोर दंङ बा जोंनि हारिमुाव गोबां गाननाय जोमनाय आरो गोबां जानाय लोंनाय दंङ जेरै जोंनि बर'नि दामजु होननानै बुङोब्ला जोङो खाम जथा सिफुं सेरजा ओ आरो ओमफ्राय गाननाय जो जोमनायनि बेलायाव होनोब्ला जोङो ओ गामसा आर'नाइ लांगा दख'ना आरो जानाय लोंनायनि जानाय लोंनायनियाव बुङोब्ला जोङो अनला खारैजों ओमफ्राय नारजि बेबायदिनो माने गोबां रोखोमनि माने जोंनि बर'नियावबो दं आरोना ओ हारिमुनि बागै नोंथाङाबो एसे फोरमायजागोन आरो
माने जोंनिया जोंनि बर'फोरनि हारिमुनि बागै नेम आसार खान्थि बेफोरबायदि दंङ आरो माने दामनाय देमनायखौ लानानै जनाय जोंनायनिफ्राय गाननाय जोमनायनिफ्राय बिदिनो गोबां नेमखान्थि दंङ आरो जोंनि जेरै खाम सेरजा सिफुं जथा बाय बायदि
औ
आरो मोसानायनिबो आलादा आलादा जेरै खेराइ दाउस्रि देलाय बायदि बायदि ओमफ्राय जोङो कालसारनि कालसार लायेननि मानसि नङा नालाय इनिखायनो बारा मिथि स्लाबा माने दामनाय देनायफोरा जेराव मोसानायनि नेमखान्थि इफोरखौ मिथिस्लाबा मोजाङै
औ औ औ नंगौ नोंथां हारिमुआव हारिमु होननानै बुङोब्ला जोङो खारल औ
औ हारिमु होननानै बुङोब्ला जोङो कालसार कालसारखौल' सानबाबो जानाय नङा ओ हारिमु होनना बुंङोब्ला जोङो ओ मोनंफ्रोमबो बिथिङाव ओ जेरै गाननाय जोमनायानो जा बा जानाय लोंनायानो जा बेफोर गासैबो हारिमुजोंनो थाफाखानाय नालाय नोंथां औ ओ औ ओ नोंथाङा ओ जोंनि आर'नाइनि बागै बा जोंनि बर'नि ओ लांगा दख'नानि बागै बा जोंनि गामसानि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
लांगा दख'ना माने बुंनो थाङोबाथ' माने गोबां दङ आरो माने बेफोरनि बागैथ' जों दा सेंग्रा हुवा मानसि नालाय बाराबो मि
औ औ औ नंगौ नोंथां औ औ औ औ ओ औ नंगोन नोंथां। ओ ओ गोदो गोदायनिफ्राय आङो बुंनोसै ओ गोदो गोदायनि औ आं गाननाय जोमनायनि बेलायाव बुंग्रोनोसै नोंथां। ओ गाननाय जोमनायनि बेलायाव बुङोब्ला औ गोदो गोदायहाय जोंनि आबै आबौआ गोदो गोदायनि जुगाव जोङो गावनि गाननाय जोमनाय जेरै जोंनि लांगा दख'ना जेरै जोंनि गामसा जेरै जोंनि आर'नाइ बेफोरखौ जोङो ओ दिनै जोंनि आबै आबौआाहाय बिसोरो गावसोरनो माने गावसोरनि इसानजों दानानै गावनि गावनि गाननाय जोमनायखौ माने आर'नाइ गामसा दख'ना बेफोरखौ जोङो आबै जोंनि आबै आबौआ माने गावसोरनि गाननायखौ गावसोरनो माने दानानै गानोमोन आरोहाय गोदोहाय। ओ ओ नोंथाङाथ' खोनाखादों जानांगौ आसागि बैसागोनि खोथा आसागि बैसागि बिब' बिनानावनि खो
औ औ।
औ औ ओ बिसोरबो ओ बिसोरबो जोंनि बर'
औ औ। औ औ नंगौ नोंथाङो ओ ओ बिसोर सानै औ।
औ औ औ नंगौ नोंथां ओ बिथांमोन औ बिथांमोन बर' आइजो बिब' बिनानाव सानैया ओ बिसोर सानैयाबो माने बिसोर बैसान दायोमोन बिसोरो
हागोनना? औ हेल'। हेल'।